हेलौ औ नोंथां।
औ मा खामदों नोंथाङा?
औ नोंथां ओरैनो दं।
अह बिदिब्ला ओरैनो दङ आंबो ओरैनो दङ।
अह नोंथां दे बुंलाय?
बिदिब्ला नोंथाङाबो ओरैनो दङबा मोनसे टपिक लानानै एसे सावरायनो सानदोंमोन आरो आं।
औ नोंथां दे आं दाथ' फ्रियानो दंथ'यो सावरायजागोन दे नोंथां।
बिदिब्ला आं बुंनि आरोना।
औ दे।
बेफार फालांगि खालामनायनि बाथ्राखौ एसे सावरायनोसै आरोना नों थां।
औ औ नोंथां सावरायजागोन दे मोजां आयदिया आयदा
औ। नोंथाङाथ' बेफार खालामफेरनो मोनबायना मोनाखै? इखौ एसे खिथाना होलाय हागोन ना?
औ हागोन नोंथां ओ आंथ बेफोरबायदि बेफार फालांगिद दिनैसिमबो गेलेफेरनाय जायाखै नोंथां ।
औ ।
नाथाय जोंनि समाजाव सोलिनाय माखासे जा बेफार फालांगि सोलिबाय थायो आं बेफोरखौ मिथिगौ आरो नोंथां एसे एनै ।
ओं ।
औ नोंथां आं बेनि सोमोन्दै नो
उम ।
एसे फोरमायना होनोसै नामा नोंथांनो? औ दा‌ नोंथां ।
बेखौनो माने नोंथांनाव सोंनो सानखादोंमोन आरोना नोंथाङा एसे फोरमायना होयोब्ला आं खोनासंगौमोन आरो
औ जागोन दे नोंथां आं हानाय खिनि फोरमायनो नाजानोसै नोंथांनो
बिदिब्ला फोरमायना होदो नोंथाङा एसे नों हानायखिनिखौ एसे गोलाव गुवारैनो फोरमायनानै हो ओमबा
औ औ जागोन दे नोंथां
औ
औ दा जों नोंथां बेफार फालांगि होननानै बुङोब्ला जोंहा मोनसेल नङा होमबा गोबां बिथिंनि जोङो बेफार फालांगिखौ मिन्थिनो हायोबा नुनो मोनोना नोंथां औ जेरै जों बुंनो थाङोब्ला जोंहा दाउ बोरमा बेफोरखौ फायलाय बा बायलाय फानलाय खालामनायनि गेजेरजों जों बेफार फालांगि गेलेयो मानसिफोरा बेनि अनगायैबो जोङो गोबां मैगं थाइगं फाननानै जोंनि बर‌ आइजोफोरा बा जोंनि बर आयजोल नङा हौवा सुबुंफोराबो जोंहा बिदिनो बेफार फालांगि खालामो बा माइ जुखाम बेफोरबायदि बायसनाय बे फानसनाय बेफोरबायदिनि गेजेरजोंबो जों बेफार फालांगि खालामनाय नुनो मोनो औ ओमफाय बेबायदिनो जोङो दाउ अमा बोरमा फिसिनायनि गेजेरजोंबो आ बेफार फालांगि खालामनायखौ जों आथिखालाव नुनो मोनसै
औ बेल नङा नोंथां लोगोसे जोंहा जोङो नुनो मोनबावो आथिखालाव जोंनि खाथि खा खालायाव गैयाबो जों ससियेल मिदियाफोराव ननो मोनो जे जोंहा मोसौखौ खौबो जो दे जोङो गोदोनि दिनावहाय बुङोमोन जोंहा मोसौखौ जोङो बिदि बेफार फालांगियाव जों गेलेनो मोना बेयो जोंनि थाखाय लोखि खि होननानै बुङोमोन ना
औ
औ नाथाय आथिखालाव माने मोसौखौबो जों बेफार फालांगि बायदिखौनो बुंनांगोन नोंथां सोरबा बायदिया जोंना मा खालामदों नोंथां आ जोङो मोसौ गायफोरखौ खौ गोबां लानानै जों बेखौ बिनिफ्राय गाइखेर सेरनानै बेखौ गाइखेरखौ जों फाननाय बेफोर मोनसे फालांगियानो नङा होमबा नों
ओ
औ बेबायदिखौबो नुनो थाङो आरो जों दा दा दा दानि दिनावहाय आरो माने ओ बेनि अनगायैबो आरोबाव मोसौ खौनो जोङो मोसौ हालुवा बा दामब्रा मोसौ मोसौफोरखौनो जोङो फेेदेरनानै फिसाखौ बायनानै गिदिर फेदेरनानै बा जोलै एरहो नानै बेफोरबायदि रांखान्थियारि फालांगिनि थाखाय जोङो खायफा बायदिखौ लानाय नुसै आरो नोंथां। खोनादोंना नोंथां?
नखौहा नुनो मोनदों आरोना।
औ औ नोंथां बिदिनो। दा बिदिनो नोंथां
हेल' ल'
औ नोंथां खोनादों ना? हेलौ हेलौ नोंथां।
उम
नोंथां एसे नेटवर्कआ एस प्रब्लेम जादों नोंथांना ओंखायनो आंनिथिं बारा मोजां खोनाफैयाखै।
अखादों
औ खोनाबायदे नों
औ खोनादों नोंथां।
औ औ
अ दायो खोनाबायना नोंथांआ?
औ औ खोनाबाय हेलौ। औ औ खोनाबाय नोंथां।
हेलौ खोनाबायना नोंथां?
औ बिथ' बेफार फालांगि खालामनानै बे
औ
ओ खोनादों नोंथाङा खोनादोंना खोनायाखै औ। औ बिदिब्लाथ' नोंथां बेफार फालांगि खालामनानै बुहुद न'खर जौगाहोनो हाय ना?
औ औ नोंथां हायो हायो।
हेलौ
औ खोनादों नोंथां आंनिथिं खोनागासिनो दं। खोनादों नोंथां आंनिथिं खोनागासिनो नोंथां। खोनादों नोंथां खोनादों।
माने
नोंथांनाव
माने उम उम। होन ब्ला ओ ओ दैलां आरो ओ मेसेज औ नोंथां दैलां आरो मेसें समाव
आरो मेसें समाव
औ
खोनादों ना नोंथाङा? दैज्लां आरो मेसेबां समावहाय माने